हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ औ नोंथां हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ सम दङ नामा नोंथां दसे सम आंजों रायज्लायनो थाखाय
औ दं नोंथां दं।
औ ओ नोंथांनियाव आङो मोनैसो आयदानि ओ बागै सोंनायदोंमोन नोंथां
औ सोंजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओ बर'फो फोरनि मैगआवथ' गोबां बिदिनो खहाब थावना ओंख्रि गोबां दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरावनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो एबा बोरै सङो नोंथाङा ओ बुंफेरथोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। उम बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना बर'नि ओंख्रिया माने अनला ओंख्रियानो मेन। मेन आरोना नोंथां जोंना अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला माने बर' सुबुंफोरा माने जोबोद मोजां मोनो आरो माने
औ।
जानायखौबो जों नुनो मोनो बर'नि ओंख्रि अनला होनबाथाय माने बयबो मोनथियो आरोना। जोंनि ओंख्रिखौ माने बर'नि ओंख्रिया मा होनना बुंबा अनला आरो नारजि। जिजों अमा ओ बयबो मोनथियो आरो नारजि जो अमाखौ जोंनि बर'फोरा नङा जोङो गुबुन गुबुन ओ सुबुं-फोरखौबो माने गुबुन हारिनि मानसि मानसिफोरखौबो जों माने जानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव थ अनलाखौबो जोंनि बर'फोराल' नङा गुबुनफोराबो माने संनानै बा बानायनानै जानो रोंसै आरो अनला ओंख्रिया जोंना ओह खारै एबा मैथि बे मोननै रोखोम रोखोमाव माने संजायो बा बानायजायो आरो जोंना उम जेरै अनला ओंख्रि संनो होनबा जोंना गिबियावनो मा ओ माइरं एसे नांगोन। माने बांद्राय गोबां बिबांनिबो नङा एसे खमनि। बे माइरंखौहाय जोङो ओ खुरै एबा खांसिफोराव जोङो ओ ओ सोमनानै दसे खमाय रुइनायनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो सुखांना लानानै दै सर' होनानै जोङो थबसि एबा ओ दिंखि एबा उवालफोराव जोङो देनानै लानायखौ नुनो मोनो। बा देनानै लानांगौ ओ बेखौ देना लानो लानायनि उनावहाय ओ जोङो जोंनो अनला ओंख्रि बा अनला खारै संनो होनबा जोंना खारैबो खारैयाबो मेन जाहैबाय। ओं। बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनायाव ओ देनानै लानाय अन अन गुन्दैखौ दोनथ'नायनि उनावहाय जोङो सारायावहाय ओ नांगौ जखानि दै लानानै जोङो दैखो ओ गोदौ खालामनानै गोदौ होना लानांगौ बा गुदुं खालामना लानांगौ उम बिनि उनाव देनानै लानाय ओ अन गुन्दैखो जोङो एसे एसे सारस्रिना होनांगौ। माने खनसेयैनो होयो ब्ला माने जोंङो अनलाया माने लाथा खायो माने गथा खायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो एसे एसे साबस्रिना होनानै माने ओ गारबाजों एरनानै होनांगौ आरो। ओ एरनानै होनानै जोङो बेयावहाय खारै एबा ओ संख्रि बेखौबो होनांगौ लोगोसे होनानै जोङो ओ बेखौ आरामसे ओ गोदौ होनांगो एबा जोङो। ओ माबा ओ। गारबाजों माने एरनानै होनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो। बा बेयाव अनला खारायाव ओ बेदर जेरै दाउ बेदर बा अमा बेदरखौबो जोङो ओ। होनो हायो साबसिन हामसिन। सिन जायो जोंना अब्ला दाउ बेदर होयोब्ला बे अनला ओंख्रिया जोङो। ओ अनला अनला खारै संनायावहाय दाउ बेदर होनोब्ला। जोङो उ बे दाउ बेदरखौ एस्राय माने आलदा सारायाव। एवफ्रामना लानांगौ आरो एवफ्रामना लाखांनायनि उनावहाय। जोङो बै गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रि बा अनला खारैयाव जोङो होसननानै होनांगौ बे। खौहाय।
औ।
दिनो नांगौ नांगौ बायदि जखानि जायोब्ला अनला ओंख्रिया बा ओ जोङो। गावनि नांगौ बायदि जखानि खिनि खालामनानै जोङो खांनानै दोननानै ओ जानो हायो। ओ जोंना अनला अनला ओंख्रिखौ ओ मैखिबो संनो हायो जेरै जों। ना थाइगिर थाइगिरजों बा। जोंना यिदिनो खोमा बिबारजोंबो जोंना संनो हायो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ। खौ माने गोबां रोखोमनि माने जो। जेरै ओ गोबां मैगंजोंनो माने लगायनानै बा मिक्स खालामनानै जोङो संनानै जानो हायो। ओरै आरो नोंथां जै अनला फाख्रि होननानै। बुङोब्ला जोंना बिथिं लाइ थाहैबाय जोंना अनला अनला फाख्रि सङोब्ला जोंना लाइया। ला लाया थाथारनांगोन आरो। ओ लाइ होयोब्ला जोंना अनला खारैयावहाय लाइखौ जोङो हास'ननानै होयोब्ला बियो। ओ अनला फाख्रि जायो आरो। ओ मैखि संनायाव जेरावहाय मैखिजों अनला मैखि सङोब्ला जोंना थाइगिर। थाइगिरखौ होनानैहाय ओ बेयाव माने अनला मैखियावहाय जोंना ना। ना होयोबा साबसिन मोजां जायो अन। अनला अनला मैखि सङोब्ला ना होयोब्ला माने मैखिखौ बांसिन जोंना नाजों जानाय जायो आरो नोंथां।
उम।
बिदिनो अनला ओं ओंख्रि होनोब्ला जोंना आथा खुरनायावबो बे अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो जेरै बर बर'फोरनि हाबा हाथा खुरनाय बेयावहाय जोंना खैना गोदा गोदानावहाय अनला खारै संनानैहाय गामिनि गासै रायजोफोरखौनो माने गासै सुबुंफोरखौ खैनो खैनानि आखा आखाइजों संनाय अनला खारैखौ माने जाहोनाय जायो आरो नोंथां‌ ओ। जोंना। होननानै बुङोब्ला बा हाथा हुरनाय होनोब्ला बे जोंना अनला ओंख्रिया थाथारनांगोन आरो। बे ओ अनला ओंख्रि गैयाबा माने जोंना हा हाथा खुरनायानो जाया जाहैबाय बर' बर' सुबुंफोरनि हाबा अ हाथा खुरनायावहाय।
औ।
ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायैबो माबायदि? अनला ओंख्रि बानायो बा बर'नि ओंख्रिखौ नोंथाङा माखौ मोजां मोनो एसे।
औ हागोन नोंथां ओ बिदिनो ओ ब बर'नि मैगं होनोबथ' जोंनिया ओ बासिथावना एबा साबसिन होनथावना जोंनिया। बुंनो हाया नङा होनोमबा नों गासैबो जोंनिया ओ गोथावआनो जाजोबो गोथाव गोथाव ओंख्रियानो दङ। ओ ओ बिदि जेरै ओ अनला जों दाउ आरो गुबुनबो संनो हायो बिदिनो। सबायइजों सामुस। सबायजों दाउ ओमफ्राय बिदिनो गोबां जारिदोना जारिदो दाउ ओ‌ बिदि गोबां खाबथिंनाय ओंख्रिखौबो जोङो। ओ खहाबथावनानै नुनो मोनो गोथाव जानो मोनो। बिदिनो जोङो खारदै खारैफोरजोंबो नाजों जोबोर गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां थाइगिरजों ना बिदिनो गोखैफोरजोंबो ओ बिदिनो जोङो अनला गोबां ओंख्रिबो जोंङो होदेरफानानै जानो हायो ओ जे जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदि खोमा बिबारजों आरो ओ बिदि सेवालि बिबार बासिगि बिबार ओ खायला फिथाइ औ गोबां जोङो ओ लाइ फाख्रि होनानै गोबां संना जानो हायो। हायो नाजोंबो अमाजोंबो दाउजोंबो
औ
जों बिदिनो ओ सबायजों साम' होनोब्लाथाय जोंङो जोबोर गोथाव खोनायोबो आरो फबथावनाबो जायो ओ बेवहाय जोंङो जोंङो साम'खौ जेब्ला दैमा फोरनिफ्राय ओ दैद ओ बिदि हाखर फुख्रिफोरनिफ्राय लाबा जोबोर बियो ओ दै सिङांव थानाय ओ बियो जिराद नालाय ओ जोबोर बियो मैला जायो। अब्ला बेखौ जोंङो सोमहाबनानै बिनि सानसे फोरथानानैबाबो जोंङो दोननाय जाय ङो अ दोननानै बेखो जोंङो ओ मोजां साफायै जोंङो हुनानै सुनानै बेनि दाखोनखौ जोंङो गारो गारनानै बिनि खिथुखौ जोंङो ओ दानस'नाय जायो थब्स्र स्रस' जोंङो थुमफ्रु थुमफ्रु दानस'यो बियो साम' ओ लिंग्रिबाबो सामु थुमफ्रुबाबो बेहाय जोंङो बेखौ दानस'वाबा जोंङोखौ ओ बेखौ सोबख'नानै नै जोंङो जानायाव ओ बियो फैया आरो। खौ जेब्ला जोंङो साफा दानस'नानै आरो साफा हुनानै जोंङो जेब्ला गोदजों जायो अ अब्ला बेखौ सुखांनानै मोनसे आयजें आव लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोंङो अ सबायखौ जोंङो अ बिदि गलाफोरनिफ्राय लाब्बा जोंङो बिदिनो हुख्रेम खानायखौ मोनो नंङा होमबा? ओ जोंङो जेब्ला न'आव गायनायखौ लायो अब्ला बेखौ एवनानै हुख्रेमना लानाय जायो बेखौ दैयाव दसे सम सोमना गुरै जानो होयो बेखौ आरो जोंङो दै गुजुंजों दै ओ बिदि जोंङो सबायजों गोदौ होनाय जायो ओ बेनि उनाव जोंङो ओ खारैखौथ' जोंङो गोनांथिथार जोंनिया बर' आइजोफोरा खारै बानायनायाव जोबोर आखा फाखा फाखा खा ओ बिनि खारै रोसिखौबो जोंङो होनानै गोदौहोनाय जायो जेब्ला बियो ओ गोदौबाय थायो अब्ला बेनि सिगांबो जों ङो उनावबो जोंङो उम बिदिनो साम'खौ एवफ्राना लानो हायो। ओ बिदिनो जोंङो थावजों बेखौ एव फ्राना लानानै बियो जेब्ला गोदौनानै ओ उम खारै होनानै अंम बियो जेब्ला गुरै जायो अब्ला जोंङो बेखौ फाक्रासाना होनाय जायो। अब्ला बियो गेब्लेबा जोंङो साम'खौ होस'नो एवफ्राननायखौ होनानै ओ हाइजें बिलाइ बिदिनो गंगार धोन न्दिया दुुनदिया बिदिनो संख्रि फालौ जोंङो देनानै होनायखौ नुनो मोनो। ओ मोनजाबसिम संनानै जोंङो बेखौ ओ जानो हायो बिदिनो अ खारादै खारैफोरबाबो जोंङो खदै खारै बुंङोबा जोंङो गोबां ओ खारदैखौ जोंङो खाबथिंनानै जोंङो संनो हायो जों गोदोनिफ्रायनो ओ ओ खारदै खारदै संबुरनाय जोंङो ओ नुनो मोनबोदों दासिमबो सोलिगासिनो बिदिनो जोंङो थुन-थुनि ओ लाइ लाफानि जुगावथ' जोंङो बिदि गोबां मोनो। अ लाइ लाफा बिद दिनो थुन-थुनि ओ बिदिनो ओ कुथ्रा बु था जोंङो बायदि रोखोमनि लगायनानै जोंङो लाफा होबा फिस्ला जायो मैगंङा जौसे सेट गोथाव जायो ओ बेखौ जोंङो ओ सुनानै हाना लानानै जोंङो खारैजों जावरायग्रोयो बेखौ। ओ जावरायनानै जोंङो ना दोननानै बियो जेब्ला गेब्लेयो अब्ला बेहाय जोंङो दै होनाय जायो। ओ दै होनानै जोंङो ना नाफोर बिदिनो ना गोरा ना गोथां ओ खांख्राइबाबो जोङो एवफ्राननानै बेहाय जोंङो गारस'ना होनाय नुनो मोनो बेहाय फालौ संख्रि होनाय रंखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोना खारदे खान्दैयाव जोङो बेखौ मोनजासिनो संनानै जानायखौ जोंङो ओ नुनो मोनो एबा संना जायो बिथां बिदिब्ला ओ जोंनिया समा जाहोलांदों नोंथां ओ नोंथाङा आंनो दसे सम ओ रायज्लायनायनि थाखाय मोनथिगौ मिथिनायनि थाखाय आं नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासि हरबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां